हेल'
औ
औ नोंथाङा मा खालामदों नोंथां
औ नोंथां दं आं ओरै जिरायनानै
औ ओ नोंथाङा सम दोङोबा आंनो दसे सम रायज्लायनो हागोन नामा नोंथां? औ नोंथांनियाव फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय ओ मोनैसो आयदा सोंनो नागिरदोंमोन।
औ सोंजागोन नोंथां।
ओ मोनसे ओ हारि-हारियाव गोलैनाय
औ
ओ लाथा एम्फौजों मा मा मुलाम्फा जायो आरो माबोरै जायो बिनि बागै नोंथाङा खोनथानो हायोमोनना?
औ हागोन नोंथां ओम थिग बेबायदिनो ओ लाथा एम्फौ फिसिनाय बुंब्लाथ' जों गिबियावनो लाथा एम्फौ जों सिखिरिनिफ्राय ओ बिदैखौ मोनो नङा होमबा नों थां ओ थिग बेबायदिनो बे बिदै खौ‌ जों ओ बिदिनो ओ जेब्ला बि दै जायो जों बेखौ ओ बिदिनो हियाव ओ जों हि मायबा मोनसे हियाव जोङो दोनो। थिग बेबादिनो जेब्ला ला था फिसा फिसा जायो जों बे ओ बे लाथा फिसायाव जों बे इन्दि बिफांनि बिलाइ गोरलै गोरलैखौ लाबोनानै जों बेयाव होयो। ओ ला बे लाथा एमफौनो आदार होयो। थि बेबायदिनो जेब्ला लाथा एमफौआ देरो। जों बिब्दिनो जोंनो बिलाइ खौबो गोदोर नांगोन नङा ओमबा नों थां औ थिग बेबायदिनो जेब्ला ला था एम्फौआ देरबोयो जों बे लाथा एम्फौखौ जोङो फिसिनो थाखाय जों गिबियावनो दान्दा ओ गायना लायो। बे दान्दायाव जोङो बिदिनो ला था एम्फौखौ ओ खौ आदार होनो थाखाय जोङो ओ बे इन्दि बिलाइखौ जोङो मुथा मुथा खानानै बे दान्दायाव जोङो बानायना दोनो आरो नोंथां। बिदिनो ओ इन्दि बि लाइनि अनगायैबो जोंनो बिदिनो उम ओ खारुन जों बिलाइखौबो होयो। ओ जेब्ला बे ओ लाथा एम्फौखौ जों बे दान्दायाव जों बिदइआव सिथाबना दोनो अब्ला जोङो जोङो अबनिया जोङो बे जेब्ला एम्फौ एम्फौआ देरो अबनिया जोङो एम्फौआ देरब्ला जोंनो बिलाइखौथ' गोबां नांगौ गोजै नङा हामा नोंथां? बिदिनो जोङो जेब्ला बे फौवा देरनानै जेब्ला गोमोन जायो। बे एम्फौवा ओ साब फारसे दावखोलाङो आरो नोंथां साफारसे द होलांनायनि उनाव साहाफारसे दावहोलांबानो जों हम मोनोदि बे एम्फौआ एसे गोमोन जाबाय थिग बे बेबायदिनो। एखौ जोङो दोननो थाखाय गिबियावनो जोङो बिदिनो मा मोनसे आइजेंफोराव दोननानै जोङो बे गोमोनो एम्फौखौ बेयाव दोननानै जोङो बिदिनो थालिर बिफांनि बे बिलाइ राननायखौ जोङो बेयाव होफायो। बेेबल बियाव होब्ला जोंना लाथाया हारसिंनो फिथोब खानानै खानो थाखाय बे थाइिर बिलाइखौ बुथुमना लायो आरो गावनो थि बेबायदिनो सानसे साननैनि उनाव जोंबो। खनाय एबा नुदि लाथाया हारसिंनो फिथोब खालामनानै थानायखौ थिग बेबायदिनो। बेनिफ्राय जों फिथोबखौ जोङो फिथोबनिफ्राय दिहुननानै जों बे लाथाखौ फाननोबो हायो आरो जोङो जायोबो आरो न'खरफोराव थिबिदिनो ला एम्फौनि दामखौ नोंथाङाबो मिथिखागौ जानो हागौ। जोंनिया बिदिनो सेरसेयावनो थामजौ। थामजौ नैजौ गाहाम नङा मा नों औ जों बे लाथा निफ्राय जोङो बे फिथोबनिफ्राय जोङो इन्दि खुन्दुंबो लुनाय जायो। बिब्दिनो गोबां जिबो जों। दानायखौ नुनो मोनदों थिग बेबायदिनो ओ जोंनि गामि एबा ओनसोलाव बे लाथा एम्फौखौ फिसिनो थाखाय जोंनो सरकारा बिदिनो न' होनायखौबो जों नुनो थांदों आरो।
औ नोंगौ नोंथां।
बिब्दिनो न' होनायखौ नुनो थांदों बिब्दिनो लाथा एम्फौखौ फाननानै जोंनि गोबां बर' आइजोफोराबो न'खर सुंथाबोगासिनो। आरो गोबां जौगाबोगासिनो जोंनो लाथा एम्फाखौबो फिसिनो थाखाय जोंनो बेनो एसे आलादा खथानांखायो आरो। बेखौथ' जों जों बे मानसि जानाय खथायाव दुजाया नङा होमबा नों बिदि थाइम्फफोरखौ फिसिनानै मानसि उदै न'खरफोराबो जोबोद जौगागासिनो आरो गथ' गथ' गथाय आरो गथ' गथायाइफोरखौबो फरायनायाव थुलुंगा होबोगासिनो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
नोंथांमोननि गामि एबा ओनसोलावबो बिब्दिनो लाथा एम्फौखौ फिसियै जानो हागौ नोंथां औ माबायदि फियो नोंथाङा एसे फोरमायना होन
औ हागोन नोंथां जोंनि गामि ओनसोलावथ' बिदि ओ न'फ्रोमबो गैया बिदिनो नफा नफा जोङो ओ बिदि फोरबो जोङो ओ लानाय नुयो खौ जोङो नोंथाङा हामलायनाय बायदि बिदिनो गिबियावनो जोङो साख्रिनिफ्राय बिदिखौ मोननांगौ ओ जेब्ला बिदैनिफ्राय बिदिखौ मोनसे जागायाव जोङो हिस्ट्रिफोराव जोङो औह जुथुमना रायनायखौ नुनो मोनो नं नङा होमबा बेयो जेब्ला ओ फिसा फिसा बियो एम्फौ अ ओंखारगोन बियो जेब्ला गिदिर ओ ओंखारबा जोङो बिनि बेखौ मा खालामनांगौ ओ आक्सा बिलाइ खौ जोङो आगसा बिलाइनि गेजेरनि बि थराइखौ जोङो गोरलै गोरलैखौ ओ बियाव गारना होनांगौ जेब्ला बियो होयो होयै ओ सप्तासेफोरनि उनाव बि दिरगोन अब्ला बेखौ ओ जोङो मोनसे ओ खथा मोनसे लानानै जोङो
औ
बे न'आव जोङो ओ दान्दा खाना होन होनायखौ जों नुनो मोनो
औ नंगौ
जाबै जाबथुम खानानै बेखौ अ खार बि खार बिलाय बिदिनो ओह आं सा बिलाइ बेखौ जोङो मुथा खानानै बेहाय ग्रोब ग्रोब होनानै दोननानै बे लाथा एम्फौखौ बेवहायनो होनाय जायो ओह होनानै बिसोरो मानबाय मान जानाय बे जों नुनो मोननाय नङा होमबा नोंथां ओ बियो जेब्ला ओ देरो अब्ला बियो मोन गोमोन होनो बि खोमायाव बिदि बिदिनो गुदि गुदि दांनाय नायबा बियो ख्राव फ्राव होनो बियो अब्ला मोनो ओ बियो मोनब्ला गोजौ बियो मानखाङो बेखौ ओ मानखोलांनानै समाव मोनसे आयजेंआव दोननाय जायो जायो बिदि बिदिनो ओ आइजें मोनसे औवानि आइजेंबाबो बेफोराव दोननाय जायो ओ दोननानै बिदिनो लाय लायगोन गोजान थालिर लाइनि लाया गोदान जायो अब्ला बेखौ ओ बेयोहाय होनाय जायो होनानै गोमोनखौ एस्रा होननानै बेखायनो बियो सिथोब खायो खानानै बेखौ जोङो सिथोब खाजोबबा बेखौ एर ख'नाय जायो बिजिरनानै दि नाय जायो ओ फिथोबखौ एस्रा बेखौ एस्रा दोननाय जायो। सिथोबखौ ओ फाननानैबो रां खामायनो हायो आरो ओ एवनानैबो न'आवबो संनानै एवनानै जानायखौ जों नुनो मोनो गोबां गोबां बो थास' बिथिरिफोरजोंबो आगो गोलनिफ्रायनो जों जाबोनाय नुदों नङा होमबा? गोबां गोबां बिदि बिदिनो संनानै होदेरनानै संनानै जायो।
औ नंगौ।
बेनि उनाव ओ हाथायफोरावबो जों हा हाथाय बाजाराव बर' आइजोफोरखौ जों गोबां लाथा एम्फौ फाननानै नु खरस बुनाय जोङो ओ लानायखौ नुनो मोनबोदों ओ नांगौ मुवा बेसादफोरखौबो बेजोंनो फाननानै जोङो रां रांजों बायना लानाय
औ ओ नोंथांनि नोंथांनि मिथिनाय बाय ब्ला लाथा एम्फौनि ओ जेनेबा फिथोबनिफ्राय मा मा ओ हि जोम दानाय जायो। नोंथाङा मिथिगौ नामा?
मिथिगौ नोंथां। ओ आङो जि खिनि मिथिदो बेखिनिखौ नोंथांनो फोरमायना होनिसै ओ लाथा नि फिथोबजों जोङो ओ बेखौ ओ रुना लाग्रोनायखौ जों नुनो मोनो। ओ नुफा नुफा नि आइजोफोरखौ जों नुनो मोनो बेखौ रुनानै जेब अब्ला बियो रुनानै ओ गुदुं जानानै गोदौना जेब्ला ओ गोदौवो अब्ला बेख बेखौ ओ खांना दोननाय जायो खान्थाफोराव रुनानै बियो जेब्ला गुसु जागोन अब्ला बिखौ दिहुननानै सानद्रिफोराव बेखौ सान्दौआव फोराननानै दोननाय जायो जेब्लासिम बिनि दैया ओ सरदो अब्ला बेखौ बिनि उनाव जोङो थावख्रिजों जों लुनाय नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथांमोननि ओनसोलाव बि औ नोंथांमोननि ओनसोलाव बिदि धुप थावख्रि लुनायखौ नोंथांमोननि ओनसोलाव बिदि थावख्रि लुनाया दाबो सोलिबाय थायोना गोदो सोलियोमोन नोंथां
ओ गोदो बांसिनानो सोलियोमोन दा ओ नफा ननैखौ ओ नुनो मोनो नोंथां ओ बिदिनो ओ थावख्रि लुनानै गोबां जि ओ बि जि सोंनानै बिखौ दानाय जायो बिखौ जोमग्रा एबा ओ फारसा बानायनाय जायो बिखौ ओ आगरफोर गोबां आ आगर ओ बरफोरनि बिदि ओ दिंखिया बिजौ बिदि दाउराइ आगर दा बिदिनो गोबां दावथुब मेगन बिदि फारौ मेगन दावथुब आगर ओ बोग्रि बिबार बायदि जोङो हाजो आगर एरलानानै जोङो ओ हाथाय बाजाराव जोङो ओ फा आइजोफोरखौ फाननाय नुनो मोनदों नङा होमबा
औ नंगौ ओ थिग नोंथाङा ओ बुंनाय बायदिनो ओ बिदिनो ओ लाथा एम्फौ ओ फिसिनायखौ ओ बुंनो थाङोब्ला गोदो बांसिन दोङोमोन बिदिनो जोंनि गामि एबा ओनसोलाव ओ एसे खमायबाय आ नोंथां औ नोंथां ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव बिदि लाथा एम्फौ फिसिनाया दाबो सोलिबाय दोङो नामा नोंथां गोदोनि बायदि?
हो नोंथां मा बुंदों?
औ नोंथांमोननि गामि बा ओनसोलाव बिदि लाथा एम्फौ फिसिनाया दाबो ओ बिदिनो फिसिबोबाय थादों ना गोदो फिसिनायानो नोंथां?
औ दाबो ओ फिसि बुदों नोंथां। बिदि ओ आगोलल' नङा। दाबो दाबो दासिमबो नुगासिनो।
औ।
बिथांमोना ओ गोबाङैनो दाबो बिदि फिसिनानै ओ नांगौबायदि ओ रां खामायनो हादो।
औ नोंथांमोननि गामि एबा ओनसोलावबो बर' आइजोफोरा बिब्दिनो ला एमफौ फिसिनानै न'खर सुंथानायखौ नोंथाङा नुनो थांदों नामा?
औ नंगौ नोंथां। दासिमबो बिजोंनो ओ न'खर सुंथानानै ओ बिथांमोनहा जौगालांनायखौ जों नुनो मोनदों। गथ' गथाइफोरजोंबो। ओ फरायनायनि खरसाफोरखौ बिथांमोना बेजोंनो ओ मोजांङै दिहुनलांनायखौ नुनो मोनो। नोंथांमोननि ओन बो बिदिनो दं नामा नों
औ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि गामि एबा ओनसोलनि बर' आइजोफोरा बिब्दिनो ओ लाथाबो फिसिनानैनो आं गोबां न'खर सुंथानायखौ आं नुनो मोनदों आरो नोंथां। नाथाय एमम्फौ फिब्लाबो लाथा एम्फौ फिनाबो जोबोद मुलाम्फा जायो। नङा होमबा नों थां जों ला फाननानैबो जों गोबां रां आरजिनो हायो। बिदिनो लाथा एम्फौनि बेसेनखौथ' नोंथाङा मिथिखायो बेसेन गोसा होननानै।
औ नोंगौ नोंथां।
ओ थिग बे बिदिनो नोंथांजों आं लाथा एम्फौ फिनायनि बागै सावरायनानै गोजोननाय मोन
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो ओ सम खौ दसे सम बेसेन गोसा सम खौ दोन्थ'नानै जों रायलायनाय थाखाय नोंथांनिसिम जोबोर गोजोन्नाय
औ दे बिदिब्ला नोंथां दोनथ'नोसै